हेलौ नोंथां।
खोनादों नोंथां
औ औ खोनाबाय दे नोंथां औ खोनाबाय दे नोंथां अ दा मोजांना खबरा?
औ मोजांथ' नोंथां
औ, औ, औ।
औ
आंनियाबो मोजाङैनो दं दे।
औ नोंथां
औ ओमफ्राय आं नोंनो हरनायनि जाहोना जाबाय आं माने बर'नि ओंख्रिनि बागै आङो नोंनि सायाव एसे फोरमायनो आबा आरो नोंनि सायाव एसे सोंनो होननानैसो आङो फनखौ हरनो हरनाय जादोंमोन। नोंगोस
औ औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिब्ला ओरैनो नोंथाङा बर'नि मा मा ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा?
औ आंथ' बर'नि ओंख्रि होनोब्ला अनज्ला दाउ, नारजि अमा, सबाय साम, ' नाफाम। बेफोरखौनो जाना मोजां मोनो मोनोंथाम
औ औ
ओमफ्राय ओरैनो नोङो औ औ आरैनो नोङो
औ
नोंनि बांसिन मोजां मोननाय ओंख्रिखौ नोङो माखौ मोनो नोङो खोन्थाहरनो हागोन
औ आं अस्लादों दाउखौनो बांसिन मोजां मोनो नोंथां
अ नोंगौ नामा
औ
उम उम मोजाङानो
उम बेखौ संनायनि आदबखौ आं एसे फोरमायलांनोसै नामा नोंथां
अ फोरमायजागोन दे फोरमायजागोन
जोङोथ' गिबियावनो अनज्ला संनो थाखाय माइरंखौ सोमनानै लायो औ बेनि फ्राय जोङो सोमनाय माइरंखौ दिहुननानै मोजाङै खेबसे सुना लानानै बेखौ देनाय जायो बेखौ गोदो बांसिन उवाल एबा दिंखियाव देनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दा गौ बांसिन सुबुंखौनो मिसिङावसो देनाय नुयो मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दा दिंखि उवाल बायदिसिनाखौ बारा नुनो मोनला गासैबो न'खराव।
उम।
उम।
नोंगौ नंगौ।
औ नंगौ।
नि उनाव जोङो ओ माने मोजां जा जों दै।
उम।
खौ होयो। गोदौहोखांनायनि उनावसो जोङो उनावहाय अन गुन्दैखौ आखाइथिं फ्रि फ्रियै गारनानै होयो। बुरजा बुरजा होयोबा बुरजा बुरजा होयोबा गथा गथा थायोनालाय बेनिखायनो आखाइजों फ्रि फ्रि होनाय जायो। औ बेनि उनाव जोङो अनलाया मोजां गोरौबोला बेवहाय जोङो खारदै एसे नांगौ जखानि होनानै लानाय जायो ओमफ्राय बेखौ मो। मोजाङैनो अर सुनानै फोमोनना लाखा खांनायनि उनाव जोङो मोननोसै समायाव जों न'नि बारियावनो मोननाय गंगार धोन्दिया एबा हाइजें बिलाइ बेखौ गारसननानै होनाय जायो मानोना बेखौ होबा मोदोमनाया जोबोद मोजां फायो।
उम
बिदिनो जोंनि ओंख्रिया मोनबाय आरो बेखौ लानो हायो आरो बे बे ओंख्रिया जोंनि बरनि जानाय नङा बियो गोबां बर' रनि गोब उम
उम
बरनि हाबाफोरावबो नांगौ। बे ओंख्रि नंङाबा हाबा हाथासुनि खुरनाय हाबाया जोंना जाफुंसार दा बेनिखायनो बे अनला ओंख्रिया जोंनि बर हारिनि जोबोर गोहोम खोख्लैयो।
ओम ओम नंगौ
नोंथाङा मा ओंख्रि खौ जाना बांसिन मोजां मोनो आरो बे ओंख्रिखौ एसे संनायनि बागै एसे बुंनो होदो
औ औ आंथ दा गोथाव मोननाया ओरै सामजों सबायाइखौ आं बांसिन गोथाव मोनो ओमफ्राय बेनि बागै ओरैनोथ साम' खौथ जों मोननो थाङोब्लाथ जोंङो दैमा फुख्रि बेफोरबायदियावसो जों बेनि उनावहाय जोंङो जेब्ला सामफोरखौ जोंङो संनो थाखाय जोंङो दैमा बा फुख्रिफोराव लायनानै लाग्रोनांगोन बा नोंङो बाजारफ्राव बायनानै लागोन बिनि उनावहाय नोंङो सानसे सिगां बायनानै दोनो ब्लाथ सोमनानै दोनोब्लाथ मोजांसिन जायो। मानो होनोबा बिनि मैलाफ्रा बां सिन ओंखारो। आरो बेनि सायाव जोङो मोजां सिन मोनो आरो। ओमफ्राय आरो बिनि जा सिङाव हा थानाय गावसोर जाना थानाय बेखौ माने हरसे सोमना दोनोब्ला बांसिन बे गावसिनि जाना थानाय हाफोरखौ ओंखारहोयो आरो। बिनि बागै ओमफ्राय उनावहाय जोङो जेब्ला हरसे सोमखांगोन अब्ला जोङो अखानायैफोराव जोङो जानोबा बिनि जा दाखोन बेफोरखौ जोङो मोजाङै गारजोबनांगोन। आरो बिनि खिथुफोरखौ जों दानस'नांगोन खिथुखौ दानस'योबासो जों माने बिनि जा मोदोम जों बेखौ सोबख'नानै जों माने मोनजानो हायो। मानो होनब्ला आरो बिनि गेजेरजों जोङो ओ बेखौ ओ दानखांनायनि उनावहाय खिथुफोरखौ दानखांनायनि उनावहाय ओ जों माने बेखौ आरामसे बिनि जा मैला बिनि जा ओ गाज्रि बेखौ जों माने ओ नांगौमानिखौ साफा खालामजोबखांनायनि उनावहायसो जोङो माने साम'खौ आरामसे संनो हायो। फ्राय बिनि उनावहाय जों साम'खौ आरामसे मोजांङै थावजों एउफ्रामनानै बि बेनि दैया ओंखारजोबनानै बिनि दैखौ फोरानजोबखांनायनि उनावहाय जोङो अब्ला मोनबाय होननानै सानना लायो बिनि उनावहाय जोङो सबाइखौ आरो गोदानै जोङो संफिनो आरो खायसे खायसेयाथ' कुकाराव ओ होनानै बिनि जा सबाइनि गोरा खौ जोङो मोनहोग्रोयो ओमफ्राय खायसेनो डाइरेक्टलि जोङो खेबसेनो जोङो बे स अ साम'आवबो जोङो संना दोननाय साम आवबो खेबसेनो होयो आरो नोंहा जुदि गेस गैजायाबाथाय माने नोङो आरामसे गोदानै संफिननांगोन नोंङो सबाइ ओंख्रिखौ जियानो जा ओमफ्राय जेब्ला जोंहा रुइनाया जागोन अब्ला जों साम'खौबो होजागोन। ओमफ्राय आरामसे नोङो बेहाय मस मस्ला मस्लि माबा मोनसे होनो गोसोबा होजोबनानै आरामसे नोंनि जा मोदोमनाय गंगार दुन्जिया बा दुनजिया बोथोराव नोङो गोसो बायदि दुन्दियाखौ एयाव एसे होयो बुरजा होयो नोंनि गोसो मथे होनो हागोन आरो बिनि सायाव नोंनि उम जा दुन्दिया बोथोर गैयि समाव जोंहा थ' दा गगा दुुनन्दियाफोर दं ओमफ्राय हाइजें बिलाइफोर दं बेफोरखौबो जोङो माने गारनानै होयोब्ला जों माने मोदोमनायखौ बांसिन मोनो आरो गोथा थावसिन मोनो आरो। उम उम। ओमफ्राय नोंथांङा साम' ओंख्रि जानानै मोजां मोनगोना मोना? आरो ओ नोंसोरनि थि मा मा साम'खौ बांसिन मोनो? आरो माखौ गोथावसिन मोने खोन्था हरदो साम' गोलावखौ गोथाव मोनो ना साम' गुसुंखौ गोथाव मोनो?
औ औ नोंथां आंथ' साम' गुसुंखोनो बांसिन जानो मोजां मोनो। आरो साम' ओंख्रि होनोब्ला आं जोबोर मोजां मोनो बेनि थाखायनो आं साम' गुसुंखौ मोजां मोनो जोंनि जागायावथ' दा एसेबां साम' मोननायखौ आं नुनो मोना
उम
औ जोंनि जोंनि फुख्रिफोरावबो गोदोनि बायदि बि साम'खौ मोननो थांला बेनिखायनो जोंङो बाजारनिफ्रायनो बायना लाबो अबावबा बाजाराव गोबां सुबुङानो दैमायाव अबावबा मायावबा
उम
फैयो नालाय बेखौनो जोंङो बायनानै जानाय जायो आरोना नोंथां औ
नंगौ
ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरनिखै ओ साम'नि गोलाव खौ मोनगोना मोना आरो साम'खौ सानानै मोजां रोमोन
औ नोंथां जोंथ' आंथ' साम' गुसुंखौनो जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो जोंनिखिं सामु'खो जोंनि गामि एरियायाव बारा मोननो नागिरा आरोना नोंथां जों हाथाय बाजाराव फुंआव थांङोब्ला नुयो
उम उम
साम' गोलावखौबो नुयो गुसुंखौबो नुयो नाथाय जोंङो साम' गुसुंखौ बांसिन जानाय जायो नोंथां। औ
ओमफाय बेबायदिनो ओ दैमाफोराव नोङो नाफोर मोनबोयोब्ला बा नोङो हमना ला बाजारफोराव थांनानै नाफोर बायना लाबोयोब्ला नोङो बर'नि जोंनि मा ओ ओंख्रिजों बांसिन मोजां मोनो अनलायानो जा ओमबा सबायनो जा बा माबा मोनसे जोंनि नारजियानो जा बा जोंनि फोरबायदि ओ जोंनि बर'नि बागै अबे मोनसे ओंख्रिजों बांसिन जानो मोजां मोनो नाफोरखौ
औ नोंथां आंथ' ना नाफोरखौ ना फिसाफोरखौ बांसिन अनला ओंख्रिजों जानो मोजां मोनो।
ओम
मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बर' नालाय जों खारैखौ बांसि फिन जायो बेनिखायनो जोङो अनला खा खारदै बिदेन बांसिन जानाय जायो आरो ना नोंथां
उम नंगौ
नोंथाङा नारजि ओंख्रिनि बागै सुंद'यै बुंना होनो हागोन नामा?
अ नारजिखो थ' आङो बर' हिसाबै आङो एसेबां गोथाव मोना थेवब्लाबो जोंनि बर'नि ओंख्रिजे ब्ला आङो संनाय आदब खौ एसेब्लाबो मिथिगौ ओमफाय आङो जा नोंनिसिम आंनिसिम जा मिथिनानै मोनदों आं बेखौनो नोंनिसिम सुंद'यै फोरमायनानै होनोसै। ओ जोङो ओ नार जि होनोब्ला गोथांनिफ्रायसो जोङो फोराननानै जोङो माने बे खौ नारजिखौ संनाय जायो। ओमफाय मानो होनोब्ला जोङो बेखौ मोजाङै फोरानग्रोयो आरियो रान खांनायनि उनावहाय। जोङो बेखौ माने मोजाङै ओ खारैफोरजों संनानै जानाय जायो। ओमफ्राय आरो ओ अमा बेदरफोरखौ एवनानै जोङो बे नारजिजों अमाखौ जोङो बांसिन बयखौबो जानाय खोनायो आरो बेबायदिनो। नो ओ जोंङो अमा बिबु अमानि मेजेम बायदिफोरजों जों बां सिन जानायखौ जों खोनायो आरो बर'। फ्रा बांसिन नारजि अमा खौ खौ जों जानाय खोनायायो। जों बेखौ बांसिन जों खारै जों सङो नालाय बेनिखायनो जोङो। अमाफोरखौ मेजेमजों थायोब्ला नारजि ओंख्रिखौ जोबोद गाहामसिन मोनो आरो मोनजायो होननानै आं। खोनायो।
औ नंगौ नोंथां
ओ दिनैनि रायलायनायखौ इखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां जागोन दे
दे होमबा न' नोंथां। आंनि रायज्लायनायथ' जेबो गाज्रि मोनाखैना नोंथां औ औ दे होमबा आंनो एसेबां सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे औ दे औ।